खुुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ अ नोंथाङा टाइम दं नामा फ्रिया आंजों एसेसो टपिक गोनां टपिकनि सायाव रायलायनो
औ दङ नोंथां
दा अब्ला जों फैनोसै मेन टपिकआव दा जोङो नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोनानो जादों
औ
आङो माखासे जोंनि ओरैहाय बिजिनेस बा जोङो जायखौ होनो फालांगि फालांगिनि सायावहाय नोंथांजों माखासे सम सावरायगोन नोंथां अब्ला बिदिब्ला गोबाव खालामद जोंहा समनिबो टाइम आंखाल दा बेनिखायनो आङो माखासे जोंनि फालांगिनि सोमोन्दै बुंनोसै बुंजेनसै नोंथां औ फालांगि होननानै बुङोबाथ' गोबां रोखोमनि फालांगि दङ नोंथां नोंबो थाङाबो मिथिखायो जेरखम जोंनि दा ओनसोलाव सोलिबाय थानाय बर' जा ओनसोलाव सोलिबाय थानाय फालांगि होनोब्ला जोङो ओ मैगं थाइगंनि फालांगि खालामनाय ओरै दखान गलानि। फालांगि खालामनाय ओरै ओ। जों जायखौ जायो बेदर दाउ अमा बेफोरनि फालांगि खालामनाय। आरो ओरै। जि जोम गलाफोरनि फालांगि खालामनाय फालांगि बायदि बायदि रोखोमनि फालांगि। फालांगिखौहाय जोङो बुंना फोजोबनो हाया गोबां रोखोमनि गिदिरनि गिदिर फालांगि फिसानि फिसा सा फालांगि दङ' नंगौना नोंथां। दा जों दा जों बे फालांगिखौ मानो खालामो मानि थाखाय फालांगि खालामो होनब्ला जों बेनो जादों मा जों जोंनि जिउआव थांना थानायावहाय‌ जोङो रां आरजिनो बा रांखान्थियारि आरजिनो न'खरखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय दा जोङो मा फालांगिखौ खालामनो गोनां जायो। दा बेफोरनो जोंनि मा मानसिनि सुबुं हारिनि ओ मावनांगौ बिबान दा जोङो ओरैनो थाब्लाबो मोनजाया जोङो ओ माबा मोनसे मावनानै जोङो। फालांगि खालामनानै जोङो गावनि आथिङाव गसंथानांगोन गावनि न'खरखौ जोङो। ओ दैदेननांगोन। जोङो बिदिनो जानाय लोंनाय गावनि देहानि थाखाय जोङो सुफुंनांगोन। नों फालांगि खालामनानैब्लाबो नोंथां दा। जोङो बुंनो थाङोब्ला ओरैनो बांसिन फालांगि होननानै जोंनि। ओरै ओनसोल बर' ओनसोलाव सोलियो होनोमबा जोंनि बर' बिमा बा बर' आइजोफोरा बांसिन जोङो। ओ खमलानि फालांगि खालामो। आरो जोङो बिदिनो आनारस फिथाइ सामथाइनि बायदि रोखोमनि फालांगि खालामो। मैगंनि फालांगि खालामो जोंनि द ओ दख'ना जोमग्रा गामसा जोंनि हारिमुनि फालांगि खालामो। दा बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला बिराद मोजां आरोखि माने बिराद बाख्नायथाव जाहा जे ओ जोंनि हारियाबो थांना थाबाय सिनायथि मोनबाय लोगोसे जोंनि बर' न'खरफोराबो मा गावबागावनि ओ आथिं सिङाव आथिं सायावहाय गसंनानै आ जानो मोनजाबाय दा जोङो माने रावबो बेखार नङा। बिराद मोजां आ आंनि थाखाय फालांगिया आरो बिदिनो जालांबाय थागोन आरो बयखौबो रोङैफोरखौ बि बिदिनो मावलांनो थाखाय खाबु होगोन। फालांगि खालामगोन आं बेखौहाय आसा खालामो नोंथां। दा नोंथाङा फालांगिनि सोमोन्दै माबाफोर मोजांफोर खौरां ओ मिथिगौ बेखौ आं आसा खालामनानै नोंथांनियाव माखासे फालांगिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
फालांगियाथ' जाहैबाय जोंनिनो मोनसे गावनिनो उम गावनिनो आंगो मोनसे हुदा नङा होमबा नोंथां गावनि थांना थानायनि जिउ राहा।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ जायनि थाखाय जोंहा बे फालांगिखौ खालामाबानो जोंहा जिउआव एबा लाइफ फाव सोलिनो थाखाय गोबां दिगदार जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ जायनि थाखाय जायनि थाखाय जोंहा थाखा फैसा गैयाबानो दानि दिनाव जेबो जाया जोंनि बर' माहारिफोरा गोबां फालांगियारि गोबां फालांगिगिरि ओ सोमजिबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ गासैबो जोंनि जोंनि सुबुंफोराबो बर' सुबुंफोराबो गासैबो मोजाङै मोजां गिदिर फालांगि जाना सासे फालांगियारि जानो हायोब्ला गावनिनो मोजां। जोंहा गोबां गोबां मुवा बेसाद नुनायफोरखौनो जोङो फालांगियारि जानो सोलोंनांगोन जायनि थाखाय जोंहा फा-फालांगि गैयाब्लानो जोंहा गावनि जिउआव गावखौ बोरैहाय गावखौ बोरैहाय गावनि आथिङाव गसंनो हागोन बेखौ गोनांथिया जायो आरोना नोंथां जायनि थाखाय जोंहा फालांगि फालांगि गैयाब्लानो जोंहा न'खर न'खरखौ बोरै सामलायगोन जायो जायनि थाखाय जोंनो फालांगियानो जोंनि थांना थानायनि थाखाय गुबै राहा मा होनो होननानै बुङोब्ला गुबै राहा फालांगि गैयाबा जोंहा दिनै गुबुननि हाय आइथिं सिंङावसो थानानै सोलिनांगोन। जायराव जोङो फालांगि सासे फालांगियारि जानो नाजायाब्ला जोंहा मा सासे गिदिर बिजनेसमेन एबा फालांगियारि जानो नाजायाबा जोङो गुबुन हारिनि एबा गुबुन मानसिनि आइथिं सिङाव थानानै सोलिनांगौ गोनांथि जागोन जायनि थाखाय जोंहा फालांगि थायोब्ला जुदि फालांगि जायो सासे फालांगियारि मानसि जानो हायोब्ला जोंहा गावनि आ सिङावनो गसंथानै थानो हागोन जोंहा गुबुनजों नासयजानो गोनांथि जानाय नङा। जोंहा फालांगि जायोब्ला फालांगियारि जायोब्ला जों गावनो जुदि - फालांगियारि जानायनि राहाखौ नागिरोब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो फिसा फालांगि खालामग्रोनांगोन। फिसानिफ्राय जोङो लासैनो गिदिर देरलांगोन बे फालांगिया जोंहा लासैनो गिदिर देरलांनो देरलांगोन अब्लानो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ दा जोंहा बिदिनो गोबां जेरै जों दा जायो दाउ अमा बेदर बेफोरखौबो जों गोबां फालांगिया खालामनो हायो बेनिफ्राय एसेबां बिनिफ्राय बायस'नानै बै गुबुन सासेनो फाननो बायनाय फाननायनि राहा हा एबा फालांगियारि खालामनो हायो जायनि थाखाय जोङो मोजां जुनथु सासे मोजां फालांगियारि जानोब्ला बिदि फिसानिफ्रायनो फिसानिफ्रायसो जोङो जागायजेननांगोन जायनि थाखाय जोङो थाखाखौ फैसाखौ जों गरसेनिफ्राय गरनै गरनैनिफ्राय गरथाम बिदि लाखिनो रोंनांगोन। जोङो होमब्लासो सासे फालांगियारि जानो हागोन नाथाय जिउ गावनि जिउखौ होमबासो आलो गोजोनै दैदेनलांनो हागोन जों सानसेब्लाबो नखर संसार जानोन अब्ला जों बे न'खर संसारखौ दैदेनलांनो थाखाय गुबै मेन राहायानो फालांगियारि जायनि जाहोनाव जोंहा फालांगि गैयाब्ला जोंहा गावखौनो गुबुननि गुबुननि गलाम गलाम बायदि भुगिनांगोन गुबुननि आइथिं सिङाव थानानै जोङो गुबुन जों सैमा बायदि बाहायजागोन नङा होमबा नोंथाङा?
नंगौ नंगौ नोंथां
ओ जायनि थाखाय जोङो बेनिखायनो जोङो सासे फालांगियारि जानाया जोंनिफ्राय गोबां मोनसे गोनांथार दा नोंथाङाबो नोंथांनि जिउआव फालांगियारि जाफेरबायना जाफेराखै दा नोंथाङा फालांगियारि जानो होनब्ला माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों नोंथाङा फंनैसो फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन नोंथांनि बेफोरबायादि ओ सोंनायखौ खोनानानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथांनि फालांगिनि सोमोन्दै आं एसेब्लाबो मिथिनो मोनला बेनि थाखाय आं नोंथांनिसिम गिबियावनो साबायख खर बावग्रोयो दा नोंथाङा दि सोंदों फालांगिनि सोमोन्दै। आं फालांगि मावफेरदोंना मावफेराखै दा अब्ला खोनासंलांदों नोंथां फालांगि फालांगिखौथ' आङो मावदोंमोन सिगाङावहाय आरो दासिमबो आङो मावगासिनो आरो मावबाय थागोन दा फालांगि होनबाथ' मिथि खायो जोङो ओ ओ आरो एखमबा समाव जोङो मा लाबबो जायो। मुलाम्फा होनो जों बर'आव लाबखौ आरो ल'स खौ मा होनो जों बेवहाय माबा जानायो ओ मुलाम्फा गैयि जानाय दा फालांगिनि बेलायावहाय बिदिनो जाखायो दा बेफोरखौ जों जेबबो साननो नाङा जों जेब्ला फारस फालांगि मावगोन अ अब्ला मा जोंङो ल' उखुमा समाव जों मुलाम्फा गैयिबो जानो हागौ दा जोंनि थाखायनो मोजां फालांगिया जोंबा बिदि जायोबा नों जोंङो मा गारनो नाङा फालांगि खालामनायखौ जोंङो मावनांनो रोंनांगोन जे साफस सना ला जोंङो मोनसे आंगोनि मोनसे बिदिन्थि जेरखम जोंङो ओम माइनि फालांगि मावबाय माइखौ जेब्ला जोंङो सासे मानसि। निफ्राय जोंङो बायस'नानै लायबाय ओ बे मानसिया ओमफ्राय जोंङो। जि रांङाव बायस'नानै लाबोयोबा। जोंङो गुबुन मोनसे बाजाराव जोंङो जिबा रांङाव फाननो रोंनांगोन बा आरो जोंङो। बिदिनो गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय जोंङो जि रा गु रांङाव लाबोयोङा जोंङो बेखौहाय जिनै बा जिथाम रांङाव फाननो रोंनांगोन। दा बेफोरनो जोंनि फालांगि आरो जोंङो। निफ्रायनो जोंङो न'खर सोलिनो थाखाय जोंङो मा गावनि आथिङाव गसंथानो हायो। फालांगिया जोंनि जिउ खुंनायाव बिराद मदद खालामो दा जोंङो फालांगिखौहाय जोंङो गारनो हाया। बियो जिउ बियो जोंनि जिउजों सोमोन्दो गोनां आरो बियो जोंनि थांना थानायाव बिराद हेफाजाब होयो फालांगिया जाय फालां साख्रि बाख्रिफोर गैया जाय साख्रि बाख्रि दंसेनि थाखाय मोजां खोथा खिन्थु साख्रि बाख्रि गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मा फालांगियानो मोजां। सिन। थांना थानायावहाय लामा राहालामा दिन्थिना होयो नोंथां फालांगिया। गाज्रि नंङा मोजां जोबोद मोजां दा बुंनो थाङोब्ला जोंङो नि बर' मानसिफ्रा फालांगिखौ गोबां मावग्रा जाबाय दा मोजाङै। थाखाय मावदों दा जोंबो थिग बेबायदिनो। बे रोंङै रोंङै फंबाय बिनानावफोर दङ उन्दैफोर दङ बेफोरखौ जोंङो। मा ओरैनो जास्ट बेखार बेखारफोर। थायालासे ओरैनो फालांगिफोर फिसा फिसौ मावनानै जों रां आरजिनो हागोन। न'खर संसार खुलांनो हागोन गावनि आथिङाव गाव। गावखौ नायनो हागोन गावनि देहाखौ दालांनो हागोन गोसो गोजोन। गोसो मेलेम गासिखौबो जोंङो मा मोजां। जानो हागोन बेफोरखौ जों नायनानै मा जोंङो फोरोंनांगोन रोंङैखौ फोरोंनांगोन। नोंथां दा जोंना नै नोंथां समनिबो आंखाल। दा समाबो बिसिबां रायलायो जोंङो रायलायबाय थाबाबो जोबा। दा एसेब्लाबो जों फालांगिनि सायावहाय सावरायनाय जाबाय नोंथां। दा नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोनदों नोथां आं दा नोंथाङा मा बुङो बे गुसुं समनि गेजेराव नोंथां।
ओ ओ नोंथाङा जों फालांगियाथ' जोंनि थाखाय जोंबोथ' बेखौ सानसे नङा सानसे मावखा नांगौ नङा होनब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जायनि थाखाय जोंनो फालांगिया गोबां। गावनि जिउखौ दैदेननायाव गोबां राहा होयो जोंनो। फालांगिया फालांगि नङाबा जोंहा दिनै जोंनि जिउआव जेबो गैया। स्कुल मानो होन होननानै बुङोब्ला जोंनि जिउआव मानोना फालांगि गैयाब्ला। जोंहा जिउआव लाथिख'सो जागोन नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जायनि थाखाय जोंहा बेनिखायनो फालांगियानो गुबै मेन थांना थानायनि राहा गोबां फरायसायाबो। फोरानो गोबां गोबां लाइमोनफोरानो साख्रि मोनो साख्रि बाख्रि मोनाखै जायनि थाखाय बिसोरो बे। साख्रि बाख्रि मोनैनि जाहोनाव जोंङो बिसोरो। फालांगि नङाबा फालांगियारि जायाबानो उफाय गैया जायनि थाखाय फालांगियारि जानो थारनांगौनि गोनां थि बायध'था जायो जायनि थाखाय जों फालांगिया बेनिखायनो जोंनो गोनांसिन मोनसे। उम थांना थानायनि जिउ राहा बे फालांगि आरो नोंथां दा बे समावबोथ' समावबोथ' जानानै फैबाय नोंथां नोंथांखौ लोगो हमनानै जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम आरो साबायख ख नों
आंनिसिमबो नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय अब्ला जोङो उननि बि उननि माबायाव टपिकखौ जोङो ज' मोजां बिदिनो सावरायलायगोन होननानै मिजिंथिबाय नोंथां।
औ ओ रोजा रोजा गोजोन्थों।